हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां?
औ
उम नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ
ओ नोंथांजों मानि सायाव सावरायनो हागोन?
दैज्लां बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै
अ जायो बा
ज न दैज्लां मा औ बुंनो हागोन
दैलां बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै ना?
औ
उम दैज्लां बोथोराथ' दैज्लां बोथोरा जाहैबाय जोंनि बांलानि बांलानि केलेन्डारनि आसार आसार आसार मासावहाय जागायो बिनिनो इंराजिनि जुन जुन जुन मासावहाय जागायो
औ आ म
माइ गायो। माइखौ गायनो जा थाखाय जोङो गिबियावनो खोथिया खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइ नांगौ जायो। बे माइखौहाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय दैयावहाय बे माइखौ बस्थायाव सोनानै जोङो दैयावहाय फुख्रिफ्राव साननैसो सोमनानै दोनो। सोमना दोननानै बेखौ साननै सानथाम जाबाथाय बे माइखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै जोङो जोंनि माबायावहाय बोरियावहाय हायावहाय
मा होनो ओरै लामनानै लामनानै माने ओरै फेनला जोबनानैहाय बेनिफ्राय थालिर बिलाइ जाबनानैहाय दाननानै थालिर बिलाइखौ जोख्लोबनानै ओरै जि खोबसिन जोबनानै दोननाय जायो। जेरै गाजा बेरेहोनो नागिर नागिरनाय आरोना। ओमफाय बेखौ जोङो बिदि सानथामसो सानथाम सानब्रै जेब्लाखि बियो माइआ गाजा बेरा अब्लासिम जोङो दोनो बिदिनो। ओमफाय दिनो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जोङो बे दुब्लियावहाय हा खोथिया फोनो थाखाय जोङो हाखौ हालेवो हालेवनानै
औ नोंथां।
मोना जोङो हालेवबाय थायो हालौबाय थायो ओमफाय हाया मोनबाथाय जोङो बे माइखौहाय दुब्लियाव लांनानै सारो हायावहाय खोथिया होनाय जायो आरो ना। खोथिया फोयो खोथिया फोनानै ओहोम खोथिया जेब्लासिम गोजौ जाया जोङो गुबुन गुबुन हाफोरखौ जोङो ट्रेक्टर बा मोसौफोरजों हालौवो। गोदोनि दिनावथ' जोङो ट्रेक्टरथ' गैयामोन गोदोनि दिनावहाय। दोनजो दिनाव जोङो मोसौजोंनो हालौवोमोन मोसौजोंनो हालौवो दानि दिनावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय दानि दिनावहाय मोसौखौनो नुनो मोनला होनजायो। आरो गामि गामिथ' साफा सानैल'सो दायो मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनसै। बांसिनानो दायो ट्रेक्टरजोंसो हालौवो बेबायदि आरो खोथियाया गोजौ जायो होमबा खोथियाखौ जोङो फुनानै जेब्ला हाया गायजानाय जायो बाय एखौ जोङो गायोे आरो ना माइ गायनायाबो गोदोनिया ज' ज' बिदिनो लेंथुमलायनानै फाला फाला फाला बदल गायनाय जायोमोन। ओमफ्राय दानिया थ' बेबादि मोननो थांला मानसिफोरखौ गावबागाव गासिबो बेस्थ' जाजोबबाय। आरो सारबा सोर बा माइ गायनायखौ गारबाय बायनानै जायो। बेनिखायनो दानि जुगाव हाजिरासो लानाय जायो। हाजिराबो मोननो थांबावला दानि जुगावहाय
औ
माइ गायनायाबो मेचिनबो ओंखारबावबायसो।
माइ गायग्रा ट्रेक्टर ओंखारबाय बेबायदि आरो। ओम बेबायदि माइ गायनानै माने जोङो दैज्लां बो बिदिनो माइ गायो ओमफ्राय आरो माइ गायखांबाथाय आरो हेलौ
औ बुं
अ दैज्लां बोथोराव जोङो बिदिनो माइ गायो। माइ गायनानै दैज्लां बोथोरखौ बिदिनो जोङो हगार हरनाय जायो आरो।
औ
ओम नोंथाङाबो फंनैसो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै फ फोरमायनो हागोन नामा?
औ
ओम
दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंनि गानाय गायनाय फुनायनि समखा। दैज्लां होनबानो जोंना गायनाय फुनाया जाखायो। दोम दैज्लां बो थोरा बोथोरा आसार दाननि आसार दाननिफ्रायनो जागायजेनो।
औ।
जों दैज्लां बोथोराव ओ जेरै बायदि बायदि मैगं मोनजायो भिन्दि, जोगोनार बिदिनो बायदि बाय दि मोनो दैज्लां बोथोराव। मैगं जों दैज्लां बो थोराव माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जों माइखौ सोमग्रोना लाबाय। सोमग्रोना लानानै बेनि उनाव जों दै दैयाव सोमबाय सोमनानै साननै सानथामनि उनाव बेखौ बोखांना लाबोबाय। बेनि उनाव गाजा बेरहोनो थाखाय जों हायाव एसे माने लामनानै होयो।
उम।
बेनि उनाव गा साननै सानथामनि उनाव गाजा बेरोब्ला जोङो खोथिया फोनाय जायगाखौ ट्रेक्टरजों हालेवना लायो दानि दिनावथ' आरो उम हालेवनाय मोनखाला। मोसौजों।
उम।
ओंखायनो टेक-ट्रेक्टरजोंनो हालेवबाय। उम हाखौ मो जां जाजासिम एवना लानानै जों खोथियाखौ फोबाय। फोनानै बिदिनो गाजाब बेरनायनि उनाव फोबाय खोथियाखौ खोथिया एसे जौबा थाय माने गायनो हाजासिम जौबाथाय जों बेखौ दुब्लियाव जाय जायगायाव गायगोन बे दुब्लिखौ जोङो ट्रेक्टरजों मोजांसे हालेवना लाग्रोबाय हाया मोजां जाजा सिम मोनजासिम।
उम।
एवना लाखांनायनि उनाव जों माइ गायनो माइ गायनो थाखाय
माइ गाइयो।
उम।
माइ गायखांनानै, जों बिदिनो दानि दिनावथ' आरो माइ गायनाय मानसिबो मोनबांखाया। बयबो गावबा गावसो आगोलनि दिनजों दाजों बांद्राय जाया गोरोबा। बिदिनो जों माइ गायबाय माइ गायनानै माइ गायखांना बिदिनो बिदिनो जों दैज्लांखौ बिदाय हरो आरो।
औ। दा गोदोनि गोदोनि दैज्लाङा बेलेग, दानि दैज्लाङा एसे बेलेग
औ गासैबो एसे एसे सोलायनो हमदों।
गोदोनि दैज्लाङावहाय गोबां अखा हायोमोन, दानि दैज्लाङावहाय
औ औ गोदोनिजों आरो मोस जोंसो गासैबो मोसौजोंसोमोन। मोसौजोंसो हालेवोमोन। दानि दिनाव जों मोसौजों हालेवनायखौ नुवाखैनो। नुवाखैनो जायो गासैबो ट्रेक्टर
उम आरो अखायाबो गोबां खम हानो हमबाय। गोदोथ गोबां अखा हायोमोन दैज्लां बोथोरावहाय उम दायो अखायानो गैला माइ उम माइ गायनो। थाखाय जोंङो मेसिनजोंसो मेसिनजोंसो दै सारनानै जों गायनो गोनां जायो।
औ
उम दैज्लां बोथोरावहाय हेलौ
औ बुं खोनादों
दैज्लां बोथोरावहाय आरो जोंङो माइ गायग्रायाबोथ मेचिननिसो ओंखारबाय ना।
औ औ
उम बेवहाय आरो जोंङो बे मेचिनजों गायोबाथाय सानसेयावनो दस बिगा बिस बिगा गायनो हायो।
औ
ओमफाय आरो मानसिफोरखौ हाजिरा लाना गायोबाथाय बारा बुरजा हाया। दा उम बिदि आरो आरो दानि जुगावहाय मोसौजोंथ हालौवनायानो जाला। ओम बुंनो थाङोबा दानि मानसिफ्रा मोसौजों हालेवनोनो रोंनायसो नंला। बिदिसो होनजासिगोन।
गासै ट्रेक्टर ओंखार मोनायनि ट्रेक्टरबो ओंखारबाय नालाय। माने मानसिफोराबो एसे एसे बाबाय बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हेवनोसै बिदिनो हालेवनाया खमायबाय।
उम
जोंनि जायगायावथ बिदि गैलानो मोसौजों हालेवनाय। बहाबा बहाबा दंना। नोंथांमोननि ओनसोलाव दं नामा?
जोंथिंबो अबावबा अबावबा गाम गामियाव नुनो मोनो मोसौजों हालवनाय होमबाबो जोबोद खमसै बांसिनानो ट्रेक्टरसो जाहैबाय
औ
हम ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनाय ट्रेक्टरजोंनो माइ गायनाय आरो ट्रेक्टरजोंनो माइ हानाय ओम मारा होनाय गासिबो हम बा नोंथां एसेयावनो जाथ'सै नामा रायलायना ओम दे